नोंथां
नोंथांआ खोनादों ना
ओ खोनादोंना नोंथाङा खोनादों ना नोंथां
अ खोनादों आं नोंथां खोनादों?
अ अ बिदिब्ला जों दिनै ओ अ खोनादों दिबि ब्ला जों दिनै बर'फोरनि मैहुर खालामनानै जानायनि सायाव रायलायनसैना नोंथां।
अ जागोन जागोन नोंथां मा मायै मैहुर खालामना जायो जेरै ना ना दोङो जिब जुनार माखासे दो धोनि सायाव
नोंगौ नोंगौ नोंथां बिदिब्ला आं जागायनो ना नोंथाङा जागाय होनो
अ ओ उम आं जागायग्रोनि होमबा नोंथां। अ आतसा जोंनियाथ' बुंनो थाङोब्लाो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामना जाबोखानाय गोबाङानो मैहुर खालामो। बर'फोरा हर जा सान जा दा जोंनियाथ' मैहुर खालाम जानानथ' जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदाय बेफोरबाय थिर आरो नोङो बाथुलारि माखासे रुवा जं सेखा बेफोर लानानै जोंङो हाग्रायाव ज'यै ज'यैनो मैहुर खालामनो थाङोमोन जोंनि गोदो गोदायनि आबौमोना जोंनि आफामोनाबो जोङो ओ नुबोदों माखासे जोंबो मैहुर खालामनो थांब्लाथ' जोंनि बर'फ्रा बांसिनानो हाग्रा बंग्रा मोननाय जिब जुनार जेरै जोंनिया सेसा मै सेसामै मैसो मैसो मैसोखौबो हाग्रानि मैसोफोरखौबो जोंनिया सिगां मैहुर खालामोमोन आरो फिसिनाबो मोनो जोङो मैसोखो ओ लोगोसे जोंना हाग्रा जेरै दाउफोर माखासे हाग्रानि दाउ माखासे दाउफोरफोरखौ हाग्रानि दाउफोरफोरखौ आरो लोगोसे हाग्रानि अमा अमाफोरखो माने ज' ज'नो लोगो नांनानै मैहुर खालामनानै लाबोनानै ज' ज'यैनो रानलायना जायोमोन आरो जोंनि बर'फोरा। बांसिनानो आरो दाबो बे हुदायानो सोलिबोदों जोंनि गामि गफानि सेंग्राफोरखौ सेंग्रा गोरलैफोरखौ आरो खायसो बोराइफोरखौ लोगो नांनानै जों सम सम जोङो मैहुर खालामना थानायखौ नुयो जों हाग्रा बंग्रायाव ओ जयै थांनानै जयै लाबोनानै जो बेखौ जौविजों ओ लोगो नांनानै जायो आरो जोंनि
नंगौ नोंथां नंगौ।
सोना‌ हाग्रानि जुनारफोरनो मोन खालामो। हाग्रा जि जाग्रा जि। जिब जुनाद दं बेफोरखौनो मैहुर खालामो जोंनि बर' माहारिया आरो लोगोसे जोङो बर'फोरा बे जि जिब जुनारनि गेजेराव आरो ओ बिलो हाखर फोथारफोराव ओ नाबो मैहुर खालामनो थाङो जोंनि बर'फोरा जेरै आस्रा जे ला- लानानै थाङो। जोंनि बर'फोरखो आरो लोगोसे फोथारफोराव हा नखरफोराव बिलोफोराव जों सेन सानायखौ नुयो जोङो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
अ सेन सानानै बेफोरबायदि ना लाबोयो जोंनि आरो जोंनि बर' आइजोफोरखौ बे हाखोर बिलोफोराव ओ मा होनो बेफोरखौ जेखाइ खबाइ लानानै ना गुरनो थांनाय नुयो। आरो आथिखालाव आरो जों बर'फोरखौ लाङि जे सानानै जानायखौ नुनो मोनो। बेफोरनो माखासे जे आरिखो लानाय स ज जयैनो दैमा हाखर बिलोफोराव गुरनो थानायखो नुयो आरो जों। दा बेफोर गुरनो थाङोब्ला जों माखासे बर'फ्रा एम्फौ एनला एम्फौ एनला जाव मोनो लोगोसे जेरै खांख्राइ खुसिया मागुर ना फिथिख्रि ना गोरि ना सल ना बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि नाफोरखौ जोंनि बर'फोरा मैहुर खालामनानै लाना फैायो आरो हाखर बिलो फोथार
औ
बेफोरो लाबोनानै जा-जानायखौ नुनो मोनो आरो। जोंनि बर'फोरा आरो जोंनि बर'फोराथ बेफोर हाजो ओ बेफोर मा बुङो दैमा दैसा बेफोरावनो बेफोर थांबोला मोनो आरो जोंनि बर'फ्रा बायना जायाबाबो जायो आरो बेफोरखौनो गोदो गोदायनिफ्राय मैहुर खाला मैहुर खालाम खालाम जाबोदों दा बो जाबोबाय दोङो जोंनि बर'फोरा आरो लोगोसे जोंनि बर'फोरखौ बांसिन आरो फानसानायखौबो नुनो मोनो जै एन्जरारि नेवलायारिफोरखौ फान सानाय जानायखौ नुयो जों। माखासे फानसायो हाग्रा बंग्राफ्राव जेरै सेसा आरो जोंनि बर' बर' मा बुङो बेख हाफाखो मा बुङोबा बर' बेखौबो जों सानानै जानायखौ नुनो मोनो जों बर' फोरखो गोबां गोबां बि गोबांनिनो बेफोरबायनो हाग्रा बं मोननाय जिब जुनार दैमा दैसा मोननायफोरखौनो जोंनि बर'फ्रा मैहुर खालामनानै जायो आरो। गोबाङैनो दाबो जाबोबायदों आथिखालसिमबो जा गामियाव दाबो बेफोरखौ ना गुरनाय ओ हुदाखौ जों नुनो मोनो गामियाव थानाय सुबुंफोरखौ अ नोंथांमोननिसिम माबायदि महर खालामो?? फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
नांगौ नोंथां ओ जोंनियाव मैहुर खालामनाया दाबो ओ दङ नाथाय खम जाबाय आरो नाथाय गोदोनि बहाय बांसिन खालामोन ओ गोदोनि बा खालामोमोन आरो दा एसे खम जाबाय जोङो मैहुर खालाम होनबा जोङो ओ हाग्रानि अमाखौ बांसिन खालामनाय जायो ओ नै दा गरम बोथोर फैलायबाय नङा होमबा नोंथां ओ हाजोआव थांनानै ओ सानै साथाम मानसिफोरा जयै थांनानै ओ बै ओ हाजोनि ओ मेवाफोर थाया होमबा औवा औवा खनायावहाय बै मेव अमा जानो फैनायखौ नोजोर होनानै माने बै अमाखौ जमबाय थानाय जायो आरो बे अमाखौ जेब्ला बेयो अमाया जानो फैगोन ओ बेनो मोनसे आं बुं बावदों मोनसे जोङो अमाखौहाय हाग्रानि अमाखौ जोङो ओ‌ बेबायदि सिखारोबा जों जों मोननो हाया जों बेजोंहाय ओ बेनि थाखाय आलदा आइजें नांगौ जोंनो जेरै आखाइजों बानायनाय गोदोनि जुगावहाय कारटुस दंमोन आरो कारटुस नोंथांङा मिथिगौना‌ कारटुस
औ
बेखौ बानायनाय जायोमोन आरो नङा बे बानायब्रबनायसो ओरैनो ओइ एथम बमजों जग मगफोर बमा बेफोरजों गावनाय जायो आरो बेखौहाय औ बेवहाय ए से माबा मोनसे सोदेरनानै बा लहाफोर होदेर फानानै माने बे बेजों गावनाय जायो आरो माने बिनि सदजोंहाय बे बेद नाय लोगो लोगो बेनिफ्राय सद मोनसे ओंखारनानै माने अमानाव हाबहैनाय आरो बेबायदि औ औ बेबायदि आरो बस्था बेजोंहाय जों गावनाय जायो आरो
जों जोंनिथिंथ' बेखौ बो बो बोर बोरलादो बां सिन गावनायखौ जों नुनो मोनो
अ
जोङो जोंनिथिंनिखौ बोरलाआरिजों जुंआरिजों होसो होसो होसो होसोबो माबा खालामो आरो फानबो थायो अमाखौ जोंनिथिं
अ औ जों बोरलाजों बिदि जोंनियाव हाया बोरलाजोंहाय माने हाग्रानि अमाया गोरा जायो नालाय बेनाव हाबा जानला मोनला माने गोरा जायो खस्थ' जायो आरो बेखायनो जोंनिया बै कार्टुसखौ बाहायनाय जायो आरो बे कार्टुसनि सर्टजोंहाय जोङो गावनानै लानानै फैनानै गामियावहाय जाय जाय थांदोंमोन बिसोरो गावसोर राननानै लायो नङाबा जयैनो मालाबा फानफैयो होननाय जायो आरो बेखौ मैहुर खालामनानै जा नाय जायो आरो ओमफाय आरो मोनसेया जाहैबाय बे अमाखौनो मे सिङावबो जों खालामो आरो मेसेङाव ओरैबायदियाव खालामो ओरै हा जो हाजो हायेनावहाय जेला माइ गायो जों नङा होमबा जों दुब्लियाव जेब्ला माइ गायो हाजोनि गाहायावहाय होमबाथाय बे अमा फोरा माने ओ माबा खालामनो फैयो ओ मा होनोमोनलाय माइ जानो फैयो माइ जानो फैयो आरो बै समाव फिसाबो थायो अमा फिसाफ्रा बां सिन ओ बै समाव अमा फिसाखौबो मोनफानाय जायो आरो बेखौ गावनानै अमा फिसाखौबो मोनफानाय जायो आरो हाग्रानि अमाखौ दा हाग्रानि अमाफ्राबो बिराद सियान जेखालि जमो एदिनखालि फैया बेखायनो सिखार खालामनायाबो गोरलै नङा आरो। बे नङा जे दिनै जों अमा सिखार खालामनो थांबा जों दिनै अमा मोनबोगोन। बेबायदि मोना आरो नोंथां।
औ
औ माने मोनबोथारगोन होननानै अमाखौ बुंनो हाया आरो ओंखायनो गोबाव लायो मालाबा मास मोनसेयावसो मासे मोननो हागौ मालाबा मास मोननैजों मोनाबो जानो हागौ आरो बे आरो हाग्रा अमा खौ जों बेबायदि खालामनाय जायो आरो। ओमफाय ओरैनो मैहुर सरासनस्रा माने जों मैहुर खालामनानै जानाय होनोबा जोंहा सेसाखौनो जों होनानै जायो बिरादनो। सेेरसाखौ जों बिराद मोनजानाय जायो मानो होनबा बे हाग्रा गिदिराव
फान सानानै मोनो देस होसोनानै अ
माने बेखौ लायब्रबनो हायो आरो ओइ दिनै से सेसा होनोसै होनबाथाय गामिनि मानसिफोरा ज ज ओंखारसै सेंग्राफोरा। ओमफाय बे खौहाय लानानै फैब्रबनाय जायो आरो बेखौ लाना फैब्रनाय माने मा सेसाखौ होनो थांबाथाय मोननायनि सान्सा बांसिन थायो आरो मोनबोखाराय मोनबोखायोबो आरो सेसाखौहाय। बेबायदि आ सेसाखौ होनो थाङोबा जोंहा बोथोर नायनानैसो थाङो ओंखायनो जोङो मोनबोखायो आरो जेरैहाय अखा हानाय बोथोराव जों थाङो अखा हानाय बोथोरावस सेसायाहाय माने बायहेरायाव ओं खारा गावनि थाग्रा जायगानिफाय अखा हानायखाय थाङा बिसोर आदार नागिरा गावनियावनो जा लाबोखानाय दं बेखौनो एसे जायो। बिनि खायनो ओ बेखौहाय अखायावहाय मोनबोथारो आरो अखा हाबाथाय। मानो होनबा बे आर खुलियावल दलद दलद दलद नायनानै गावनानै लाबोनो हायो आरो बेबायदि आरो सेसा खौहाय ओंखायनो जोंहा मान खस्थ' जाया आरो सेसाखौहाय माने मोनबोखायो आरो। बेजोंनो लोगोसे नोङो ओ बन हाफा- खौ जों जायो बनहा फा बन हाफाखौबो हाग्रायावहाय जों लाबोयो। ओ बेखौबो माव मावजि बायदि आरो मावजिनिफ्राय गिदिरसिन बना
अ बेखौथ हाफा होने।
अ नोंसोर हाफ फा होनो ना माबा बेखौ मोनथिया जों बन हापा होनना बुङो। बन हाफा होनना बुङो जोङो। बिराद मोजां जायो बेबो जानो औ। बेखौबो जों माने आ नोंसिनि फानसायो औ औ औ औ जों फानसाया माने बुस्थुखौहाय बेखौ जों फानसाया जों माने बेखौ होनानैसो लाबोयो आरो बुस्थुआ बेबायदिनो होनानै जों लाबोनानै जाफैयो आरो राननानै जाय जाय थांदोंमोन। साथाम साब्रै बा साबा बा दसजन ज' मोनबोबाथाय बेखौनो गोदानानै दरनै दरनै दरनैबाबबो रानो आरो गावबा गाव न'आव जाहैनाय माने हाग्रानि बेदर नालाय माने बयबो जानो लुगैयो नङा होमबा नोंथां।
नंगौं नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां बिदिनो बर'फोरा रानलायना जाखायो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामनाय मोननाय जा एसे बेसाद थायो बेखौ राननाय जाखायो जोंनि बर'फोरा
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ। बेखौनो जों लाबोनानै जाफैयो। होयो आरो। जों मालाबा नेवलायखौबो लामाफ्राव बारस'नाय नुयोबा। होसो होसो माने बेखौ जों हमनाय जायो। बेखौथ' बारा डायरेक्टलि हमनो मोननाय जाया बेखायनो बे अबेबा गुदुंङाव हाबोबा ओमफ्राय जों बै गुदुंखौ माथेनानै फैनानै खदाल लानानै थांफिननानै जावनानै लाबोनाय जायो आरो। बे नेवलायखौहाय जोङो बेखौहाय जाफैनाय जायो ओ जोबोद मोजां नेवलायखौ बिदि बारस'नाय नुयोबा जाय नुबोदों बेल' लाबोनाय जायो बारा माने बा ज' ज' थांनाय जाया मानो होमबा गावल' नुबोदों नालाय गाव खदाल लानानै थांबोगोन आरो बेफोरबायदिबा सानैजों नुबोदों सानैजों थांनानै जावनानै लानानै फैनायखौ बेबायदिखौ जों नुनो मोनो बिदि आरो नोंथां आतसा नोंथां बिदिब्ला दिनै जोंहा समाबो जाबाय जों एसेबयावनो दोनथ'नोसै
अ सम अ दोनथ'नोसै दे नोंथां उम